हां
औ नोंथां खोनादों ना।
थां खोनादों।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
अ नोंथां आंथ दा ओ बेलासेनि साहा लोंखांनानै ओरैनो माने दसे बाहेरायावनो बार जानो थाखाय जि नानै दं आरो नोंथां।
औ। आंबो ओरैनो जिरायनानै दथ'यो दाय नों
औ।
मोनसे खोथा सावरायनोसो हरनाय जादोंमोन आरोना नों
औ नोंथां सावरायजागोन।
जेनबा नोंथाङा जायगा बेरायनानै गोजान गोजान जायगा बेरायनानैहाय माबायदि मोनो बेफोरनि सोमोन्दै माबायदि गियान दो खोनथानो हागोन
आं माने एसे गोसायै बुंनो हागोन ना।
नोंथाङा जायगा बेरायनानैहाय माबायदि मोनो गोसोफोरखौ आरो माबायदि गियान सोरजिनानै लानो हायो बेफोरनि सोमोन्दै खोन्थानो हागोन ना नोंथाङा।
औ नोंथां मानो हाया जानो होमबा आङो नोंथांनो एसे सुंदयैनो फोरमायनानै होनोसै। जेनेबा आं माबायदि जागोन। मोजां मोनो बा आं मा मा जायगायाव थांनो गोसो
औ।
जेनेबा आङो दावबायनानै होननो थाङोबा आंथ' बारा माने बिदि गोजान गोजान जायगाफोराव माने बेराय हैफेराखै आरो आं माने बे थांनाय जायगाफ्रानो जाहैबाय आङो जेनेबा शिलंआव थांफेरबाय आरो ना नोंथां। औ बिनि उनाव आं जेनेबा दार्जिलिंआवबो थांफेरबाय ओमफ्रायो आङो बेफोर मोनै जायगायाव थांनानै बिराद गोजोननाय मोनदों आरो जेनेबा जों दा थानाय आसामनिफ्राय माने बिसिनियाथ' माने माने मोजांसिन नालाय। माने जायागाफोराबो साफा गुसु सु आरो जोङो जेनेबा शिलंफोराव थांनो गोसोब्ला जोङो जुन जुलाइआव माने थांनांगौ आरो ना। मानोना बेयाव जोंहा माने मोजांसिन जायो आर ना माने नायनो थाखाय जायगाफ्रा समायनासिन। माने गुसु मोने जोंना थ' दा जुन जुलाय यावथ बिराद जोंहा गरम बिदि जायो नालाय अखा हाबाबो जोंहा जुनाव ओमफाय खिन्थु जोंहा बेयाव माने बिराद गुसु माने एकदम मोजां माने जोंहा ओरै साफा एकदम समायना ना आरोना माने गोसोफोरखौ बेयाव थांनानै बिराद गोजोन्नाय मोनो आरो। आरो जोंहा दार्जिलिं होननो थाङोबा जोंहा दार्जिलिंआथ' बिराद समायना जायागा नङा होमबा नोंथां। जोंहा बेफोरनि जा फुरा ओरै साफा बा माने बिराद मोजां आरो ना नायनो थाखाय समायना थानो थाखायबो माने ओमफ्रायो जेनेबा गोजौनि मानसिफोराथ' जोंनिफ्राय एसे माने बेलेग जा खायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
ओमफाय आङो बेयावबो थांनानै माने मोजां मोनदों आरो जेनेबा आङो बेयाव थांनानै माने बिराद माने बिसोरनि मानसिफोरा माने एसे माने मोजां माने बिसोरनि मानसिफोरा माने मोजाङानो आरो। जेनेबा माने नोंथाङा माबाफोर सोंबाथाय बिसोर हिथाना होयो आरो जेनेबा गोसोफोरा मोजाङानो ओमफ्रायायो ओ आरो थांबावनाय मानेजागायानो जाहैबाय जेनेबा आं दा माने आंनि न'निफ्राय माने जोंना मोनसे जागाया माने खाथि आरो बेनो जाहैबायों जाहा अरुणाचला खाथि आरोना नों नोंथां ओमफ्राय आंङो माने थांफेरबाय आरो माने आं बेयाव खनसेल' नङा आं बिराद बारानो थांफेरबाय माने बेलेग बेलेग जायगायाव थांफेरबाय आरो जेरै आंङो जेनेबा जोंहा ओ अरुणाचल होनबाथाय जोंहा पासिघातखौ होननानै मिन्थियो आरो। ओ आंङो पासिघाटयाव आंङो खननैय गाहामानो थांफेरबाय आरो। ओमफाय जोंहा पासिघाट बा अरुणाचलनि मानसिफोराथ' माने बेलेग जायोनालाय जोंनि जायगानिफ्राय बिसोरनि चेहेराफोराबो बिसोरनि थानाय जानाय गाननाय जोमनायफोराबो जोंनिफ्राय बिराद बेलेख नङा होमबा नोंथां? औ ओमफ्रायो जोंहा जेनेबा ओ आं बेयाव थां थांफैबाय ओमफ्राय आंङो बडाग होननाय मोनसे जायगायाव थांफेरबाय आरो ना बेयो बडक जायाबो जोंहा माने बिराद मोजां। मोजां आरो ना माने बेबो जोंहा शलंफोर बायदिनो माने जागाफोरा बा दैमाया जोंहा बेयाव दैमा मोनसे दंङो आरो ना ओ बे दैमानो माने बिराद मोजांङानो नायनो थाखाय समायना ओरै गो गोथां गोथां हां माने एकदम जोंहा माने मोजांथार आरो बेनि उनाव आंङो थांफैरनाय जागाया मोनसे आरो जिर' होननाय आरो बे जिर' होननाया माने बिराद गुसु आरोना जागाया। माने मोजां समायना बिबार दंसै आरो बेयावबो, ओमफाय आरो आंङो ओ थांफेरनाय आं आरो जेनेबा जायगायानोजाहोयबाय गलदेनटेमपोल होन्नाय मोनसे दंआरो जोंहा अरुनाचल आव। ओ बेनो जाहैबाय जोंहा नामसाय आरो नामसायाव दंओ आरो बेयो ओ बेयाव माने मानसि फोर बिराद फैयो आरो माने गोजान गोजाननि मानसिफोराबो बेयाव माने फुजा खालामनो थाखाय फैसोयो आरो ना। जेनेबा बेयो मन्दिर जोंहा बेराद मानिनाय जायो आरो मानसि फोरबा सोरबा माने बेयाव गोजान गोजान फोराबो बा जार्नेलिस जार्नेलिस्टफोराबो जोंहा माने बेयाव बेरायनो थाखाय फैयो बा ओरै नायनो थाखाय फैयो आरो जायागाखौ। मन्दिरखौ ओम ओमफ्रायो बिनि ओ अनगायैबो आंङो जेनेबा मोनसे जोंहा भुटान होननाय जगायावबो आं थांफेरबाय आरो। ओ भुटान होननाय जायगायाव थांनायाथ' आङो माने एसे गोबावनो जाबाय माने आवगोलल' थांदोंमोन आरो एसे। ओमफ्रायो जोंहा बेफोराव थाङ माने भुटानावबो आं माने मोजां मोजांङानो मोनदों थांनानै मानोना बेनि मानसिफोराबो माने बेलेगनो नङा होमबा नोंथां? बेनि जायगायाबो बिनि न'फोराबो बिनि माने ओरै गोथार गोथारसान गोथार था थानसालिफोराबो जोंहा माने बेलेगआनो आरो जेनेबा बिसिनि मानिनाय जानाय लोंनाय बिसिनि हटेलफोराबो माने बिराद बेलेग आरोना जोंनिफ्राय ओमफ्रायायो बे बिसोरनि दालांफोराबो दैमाफोराबो माने मोजां आरो। आरो जोंङो बेयाव जोंनि आसामनि बाहेरायाव थांनोबा बा जोंनि इण्डियायाव माने जोंहाथ' भुटानाथ' बेलेग आं हादोर जाबाय नालाय जोंहा इण्डियानि मा बेलेग हादोर नंङा होमबा नोंथां। बेयाव थांनो थाखाय जोंहा माने माने मोनसे थांनो होनबानो जाया नालाय जोंहा बेयाव मोनसे पास नांगौ नङा होमबा?
औ।
जोंङो बेलेग बेलेग हादोर बा बेलेग बेलेग स्टेटफोराव थांनोबो जोंहा पास नांखागौ ओंखायनो माने ओ जोंहा जेनेबा पास बानायनो थाखायबो जोंहा माने टाइम नांगौ जायो नालाय नंङा होमबा ओंखायनो जों बिदि दावबायनो होनबानो हाया आरो माने बेलेग बेलेग हादरफोराव आरो आंङो दा नोंथाङा माने नोंथांनिफ्रायबो आं एसे मिथिनो लुबैयो जों नोंथाङा माने माबायदि जायगाखौ मोजां मोनो बा नोंथाङा मायाव मायाव बेरायनानै मोनखो आरोबा माबायदि मोनखो बेरायनानै आं एसे नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुगैदों आरो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां बिदिनो आंथ' बांद्राय गोजान गोजान जायगा जेनेबा दावबायनाय जायाखै बांद्राय दावबायनाय जाथ'वाखै आरो नोंथां बेनिखायनो आङो जेनेबा नोंनिफ्राय गियान लानो थाखाय नोंनाव सोंनोसै आरोना जेनेबा बिदिनो जों सुबुं माहारियाथ' जेनेबा बयबो मोजां जायगायाव बेरायनो जेनेबा मोजां मोजां जायगा नायनो गोजोननाय लानो थाखाय बयबो लुगैयो नङा होमबा नोंथां जेनेबा बै जायगायाव माबायदि बिसिनि थानाय जानाय बिसोर माबायदि थायो बि- सोर माबायदि जायो जेनेबा बि सिनि सुबुंफोरा माबायदि मिलायनानै थायो बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैयो आरो बिसिनि जायगायाव जेनेबा बिसिनि जायगायावहाय बोथोरा माबायदि जेनेबा जोंनि जेनेबा जोंनि माबायावथ' जोंनि सुबुं थाग्रा फोरावथ' दाथ' बोथोरा मोनब्रै जायो नङा होमबा
औ नंगौ
दैज्लां बोथोर आरो नै दा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोर जोबखांबाथाय जेनेबा आं बर'नि मा होनो बेखौ बारा बुंनो रोङा आरोना नोंथां जेनेबा इंलिसनियावबा स्प्रिं सिगोन बिबदिनो अथम सिगोन बेफोरबायदि बिदिनो सामार बेफोरबायदि बेफोर जेनेबा जोंनि बे जायगानि माबाफोराहाय बोथोरफोरा सोलायबाय थायो नङा होमबा
औ नंगौ औ नंगौ
औ ओमफ्राय जेनेबा दा जोंनि जायगायाव गरम जेनेबा नों खोन्थाखांनाय बायदि दार्जिलिं सिलंफोरावथ' गुसु जायो नङा बेबायदि जेनेबा बिसिनि जायगायाव गुसुयैनो थाबाय थायो ना गरम दायो बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय बयबोथ' लुबैयो नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ
जेनेबा आं नोंनाव दार्जिलिंनि सोमोन्दै नोंथां ओमफ्राय बे जायगायावहाय जेनेबा अखा हाबाय थायो जेनेबा थान्दा जायो। दाबायदि बोथोरावहाय ओमफ्राय बेफोरनि सोमोन्दै खोन्थादों नोंथाङा ओमफ्राय बिसिनिथिं जेन'बा जोंनि ओरैनि जानाय लोंनाया सोमोन्दै जोंनि जायगायावथ' माखासे गोबां जानाय लोंनायफोरा जेनेबा दामफोरखौ लानानै माबायदि दावखोलांगासिनो बेफोरनि सोमोन्दै हरैहाय जोंनि दामजों हरैनि दामजों माबायदि मिलायो बेफोरनि सोमोन्दै खोन्थादो नोंथाङा
माने नोंथाङा सोंदों माने जोंनि जोंनियाव माने ओंख्रि माने ओरै
ओंखाम ओंख्रि जेनेबा गाननाय जोमनायनि फोरनि बेसेना बेसेबां जानाय लोंनायनि बेसेना बेसेना बेसेबां जेनेबा जायगा दावबायनायनि जेनेबा गारि मथर बेफोरनि सोमोन्दै बेसेनफ्रा
औ नोंथां औ औ औ होमबा नोंथाङा सोंदों माने बेनि जोंनि जानाय लोंनाय आरो बेनि जानाय लोंनाया बोरै आरोना नोंथां
औ
औ जेनेबा नोंथां होननाय बायदिबा जेबा आंथ बेयाव थानायाथ' आं सानसे आरो शिरलंनिफ्राय डाइरेक्ट थांनानै माने सानसे बिदिसो माने बारा गोबावथ' जोंहा माने आवगोलसो माने आङो ओइ खनसेनि जुलाइआवसो माने गरम बोथोरावसो थांदोंमोन नालाय जोंहा जेनेबा गरम बन्द होयोनालाय केजनिफ्राय औ माने बारा गोबाव थाबोनाय जायाखैमोन आरो ओमफ्रायो आं नों थांनो जेनेबा खिथानोसै जेनेबा ओरै जानाय लोंनायफोराथ' जोंथ' दा हटेलाव जाबाथ' जोंहा माने नोंथाङा मा जानो गोसो बिदिनो मोनजायो नालाय जेरै नोंथां ओजोंथ' जोंनिया ओंखाम मोनो आरो खिन्थु ओजांथ' ओजों ओंखाम जानाय जाथ'वाखैमोन आरो जेनेबा खनसेल'सो ओंखाम जादोंमोन खिन्थु माने जोंनि माने बे आसाम माने जोंनि दा थानाय जायगानिफ्राय माने ओजों जानाया माने दामसिन जायोना नोंथां
आजिखालिथ' माने एक्स' बा माने आरायस' बा ओरै देरस'आवनो ओंखाम मोनो मोनजायो नङा होमबा अमा बेदर नि ओंखाम बा जोंहा बारा-बारा बारा माने इदि दाम जाअया जोंनियाव खिन्थु माने बेखि इखिजाय माने माने इखिजाय माने दामसिन जायो आरो ना जेनेबा
औ
खायफा खायफाफोराव खमावनो मोनो खिन्थु नोंथाङा जुदि बेरायनो थांदोंबा नोंथाङाबो बिदि बारा जागासिनो नालाय जोंथ' माने जोंथ' मायो मोजांसिन बेखौसो नायनानै थाङो नङा होमबा औ माने ओंखायनो माने बे हटेलफोरा एसे दामसिन जायो जोंनिफ्राय माने बेखिज माने फिथाइ सामथाबो माने जोंनि साय बिखिजाप दामसिन जायोना आरो जेनेबा गारि मटरजोंव। थांनायफोरा माने बिखिजाय इखिजाय बारा बिदि जोंहा बासफोर सोलिया नालाय जोंहा माने ओरै डाइरेक्ट टेक्सिफोरसो लानांगौ जायो नङा होमबा जायगा बेरायनो थाखाय ओंखायनो माने जोंहा ओरै माने गारि मथरनि थाखायबो बिराद फैसा माने थाङो आरो माने दाम जायो ना बिसिनिया आरो नोंथाङा जेनेबा जुदि गारि माने टेक्सिबोसो थानो गोसोबाया नोंथाङा जेनेबा उबेरफोरबो बुक खालामनो हायो बा नों थाङा ओरै रेपिड' फोरबो बुक खालामनो हायो माने नोंथाङा डाइरेक्ट रेपिद'खौनो माने नोंथाङा हारसिंनो लाइसेन्स दंबा हारसिंनो माने बुक खालामनानैबा स्कुटिखौ सानसे नि थाखाय नोंथाङा बायनानैबा ओरैनो भारायावबो लानो हायो आरोना
औ औ
औ सानसेनि थाखाय नोंथाङा बारा होलायनाङा जेनेबा नोंथाङा बेसेबांसिम माने ओरै एक हाजारसो बा थावखौ हारसिंसोबा एसे खमावनो मोननो हागौ आरो आंथ' बिदि लानाय जायाखैमोन जोंथ' माने टेक्सिजोंसो थांदोंमोन नालाय
औ
उनाव जेनेबा ओरै मा आरो जोंहा शिलंआवबो बिदिनो नङा होमबा नोंथां जेरै जोंहा शिलंनिफ्रायबो जोंहा जेरै गुवाहा टिनिफ्राय थांबा जोङो बासजोंबो थांनो हायो बा नोंथाङा हारसिंनो उबेर बुकबो खालामनानै थांनो हायो आरो ना नोंथां ओमफ्रायो जोङो दा आं मोनसे खोथा गोसोखांदों जेनेबा जोङो शिलंङाव थांनोबा जेनेबा नोंथाङा ओरै एलबेम नभेम्बरफोरावबो नोंथाङा थांनो हायाना आरोना सेरि ब्लसमफोर नायनोबा माने बिराद समायना जायो आरोना बियो माने सेरि ब्लसम होननाया जोंहा बेयाव नाय जायो आरो माने बिबारफोर बा नबेम्बराव जोंहा बिबारफोर बारसोयो नालाय बिराद समायना माने जों नुनो मोनो आरो ना बेयाव बे टाइमाव माने शिलंखौ औ दे बिदिब्ला जोंहा नोंथां रायज्लाय रायलाय समावबो जानानै फैबाय औ नोंथांजों सावरायनानै औ औ औ औ नोंथां दे गोजोन्थों
औ